हेलौ औ खोनादोंना?
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों दे।
अ नोंथाङा दा मा।
ओमफ्राय आं दा जिरायनानै दङ। नोंथाङा मा जाहोननि थाखाय कल खालामनाय जादों। मोन।
औ नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा जुदि सोरनिबा
औ औ रायलायजागोन दे।
औ। ओ बर' समाज साव आइजोफोरनि बिफुं नोंथाङा फंनैसो फोरायनो फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन दा। बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि बरस बर' समाजाव। बर' समाजखौ मुलुगाव मोजाङै गोख्रोङै सिनायथि होयो होननानै। जोङो बर' आइजोफोरानो मेन होननानै माने जों बुंनो हायो आरो।
औ।
दा बर' आइजोफोरा बिसोरनि गाननाय जोमनाय।
बेफोरजोंनो आरो बिसोरोनि खामानि मावनाय दांनाय दानाय लुनाय बेफोरजों माने
ओ माने मुलुगाव माने बर' समाजनि माने। गासै माने आयना बादि माने बर' आइजोफोरानि। बेयावनो माने बर'नि गासै माबाखौनो। ओइ सिनायथिखौनो नुनो मोनो आरो जोङो। बेबायदिनो जोंनि बर' समाजाव माने। बर' आइजोफोरा माने गुबुननि सिगाङाव। जेरैबायदि जोंहा बागुरुम्बा मोसानाय। बेफोरबायदिनो बायदिसिना खेराइ मोसानाय। बेफोर हारिमुआवनो जा जोंनि गाननाय जोमनाय। बेफोर गा फारफ्रोम बिथिङावनो जोंनि आइजोफोरा माने। बर' समाजनिखौ माने बुहुम बुहुमाव माने सिनायथि होनायाव। माने बहुद माने हेफाजाब होदों आरो।
औ।
दा बेफोरबायदिनो माने। जोंहा बर' आइजोफोरा। जोंनि दख'ना फास्रा बेफोरबायदिनो। बेसेबांबा समायना रमायना बेखौ बिथांमोना माने। जोंनि बर' समाजाव माने गाननायल' नङा बेखौबो माबायदि बानायो। माने बेखौबो माने बर' आइजोफोरा ओरैबायदि आखा फाखा। जायनि थाखाय माने। ओ आसाम हादराव महात्मा गान्धीया फैनायाव माने। ओ ओरैबायदि बाख्नायदोंमोन माने। बर' आइजोफोरा माने। अख्रां साजों बिरलांनाय दाउफोरनि ओ माने। ओ आगरखौ आगरबो माने दाउआ मा खालारनि बेखो बेनि माने। ओ आगरखौबो एरखांना हायो होननानै माने बाख्नायदोंमोन आरो। माने बर' समाजनि आइजोफोरखौ दा बे बिथिङाव माने बर' आइजोफोरा बर' हारियाव बेबायदिनो गोबां बिहोमा होदों दाथ' जोङो नुनो थाङोब्ला बर' आइजोआ बर' समाजाव माने गावनि माने बर' समाजखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे गावनि माने न'खर सुंथानाय बे खामानियावबो माने रांखान्थि बिथिं न'खरनि बे बिथिङावबो माने गोबां हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनो।
औ।
गुबुन गुबुननि आइजोफोरखौ मिथिया नाथाय जोंनि बर' आइजोफोरा
गासै बिथिङावनो आखा फाखा होननानै जों बुंनो हायो आरो मानो होनना बुङोब्ला जोंहा दानि जुगाव दा नै दै दैज्लां बोथोर दा दैज्लां बोथोरावनो होन माने
जोङो दुब्लियाव नायोब्ला नुगोन गासैबो माइ गायोग्रा माने आइजोफोरा माने बर' आइजोफोरानो गोजा दा जोङो बहाबा दखान गलाफोराव थाङोब्लाबो जों नुनो मोनो जे बर' आइजोफोरा माने बायदिसिना माने माल बेसाद उनाव फाननानै माने फालांगि खालामनानै जानायखौ माने गावनि न'खरखौ सुंथानायाव माने हेफाजाब खालामनायफोरखौ जोङो नुगासिनो दङ आरो थिग बेबायदिनो माने बर' समाजाव बर' आइजोफोरा बेबायदिनो गोबां बिहोमा होगासिनो ओ बेजों लोगोसे जोंहा बर' आइजोफोरा। ओ दसे समबो माने जिरायनानै थाया माने बबेबा मोनसे माने जोंहा एसे जिरायनाय सम मोनोब्लानो बेयावनो माने जोंहा हिसान सोंनानै माने बेयावनो बायदिसि सिना माने आगर एरफबनानै माने गावनि गाननाय जोमनायनि राहाखौ बानायनानै लानो हायो लोगोसे बे आगरफोरनि एरखांनाय गोमो गोजा गोथां आगरफोरजों माने दानाय दख'ना फास्राजों माने ओ नै बागुरुमबा मोसानाय खेराइ मोसानाय बेफोरबायदि मोसानायजों बर' समाजखौ माने बुहुम बिखायाव माने ओ माने नुजासार होदों आरो सिनायथि होदों होननानै जों बुंनो हायो आरो
औ
दा बेबायदिनो जोंहा नै थांनायावथ' नोंथाङाबो नायहैदो जानो हागौ बागुरुम्बा दोहौ।
औ औ नायहैदों।
दोहौ आवबो थ' जोंहा बर' आइजोफोरानो ओ माने जोंनि बर' समाज खौ बुहुमावनो सिनायथि होबाय होननानै जोङो बुंनो हायो आरो नङा होनब्ला नोंथां औ। दा बे बिथिङावनो। नोंथाङा माने बर' समाजाव माने बर' आइजोफोरा मा मा बिथिङाव माने ओ हेफाजाब होगासिनो बा बर' हारिखौ मा मा बिथिङाव आरो सिनायथि होदों जेरैबायदि जोंहा आंथ' बुंलांबाय जेनेबा दानाय लुनाय ओ माने गाननाय जोमनाय बेयाव मानो सिनायथि होयो थिग बेबायदिनो बर' आइजोफोरा जेरैबायदि जोंहा आ जानाय लोंनाय। जोंनि बर' आइजोफोराथ' जानाय लोंनायाव बुहुत एक्सपार्ट बानायनायाव एक्सपार्ट नङा होमबा। दा बे बिथिंखौ लानानै। नोंथाङा बेफोरनि बागै नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा?
औ औ
दे बुंनायसाय
नोंथाङा जेरै बुंदों बेफोरो गासिबो थार ओ जोंनि बर' आइजोफोरा ओ संनाय संनायफोरावहाय गोबां आखा फाखा जेरै बर'नि मुंदांखा मुंदांखा ओंख्रि। दङ ओ जेरै अनलाजों दाउ। बा सबायजों साम'। नाफाम बेफोरो गोबां रोखोमनि जोंनि बर' आइजोफोरानो गोबां रोखोमनि। गोथाव गोथाव ओंख्रिखौ संनानै मुंदांखा खालामबोनाय आरो
औ औ
आरो जोंनि बर' आइजोफोरा बेफोरबायदिनो। ओ फिथा दखान बा फिथा सावनाय। फोरावबो गोबां मुंदांखा मुंदांखा फिथा बानायबोदों। आरो बेफोरबायदिनो दखान गलाबो होनानै। जिउ खुंबोनायखौ जोङो बर' आइजोफोरखौ नु ओ मिथियो आरो
औ
आरो जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां। ओ ना गुरनाय बेफोरबाय गि ना हमनाय नाफाम देनाय बेफोरावबो गोबां आखा फाखा दङ।
औ औ माने औ दा नोंथाङा बुं औ औ माने फारफ्रोमबो बिथिङावनो बर' आइजोफोरा माने जोबोद आखा फाखा होननानै नोंथाङा बुं नो हायो आरो न'
औ औ
थाब थिग बेबायदिनो आरो मा मा बिथिङाव नोंथाङा बर' आइजोफोरखौ आखा फाखा नुबावदों।
ओ नोंथाङा जेरै दा बुंदों जि दानाय लुनाय। औ बेफोरावबो जोंनि बर' आइजोफोरानो गोबां रोखोमनि दख'ना बर'ओ हारिनि। बयहाबो मोनसे ओ जोंनि गुबुन हारि फोरा ओ जेरै दा जोंनि दख'नाखौहाय लुगैयो बेफोरबायदिनो बर' आइ जोफोरानो दानाय लुनाय आरो गाननायजोंनो ओ बर' आइजो फोरा गुबुन हारिखौबो लुगैहजोबदों आरो जेरै दा जोंनि आर'नाइ बुङो आर'नाइखौ गुबुन हारियाबो गोबां लुगैयो लानो आरो बिनिफाय जोङो लानायखौबो नुसै आरो दानिया बर' आइजोफोर दानाय आर'नाइफोरखौबो।
औ औ दा बे औ औ दे बुंलाय
आरो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि बर' आइजोफोरानो ओ आखा फाखा दंबावो। ओ नाथाय दा खुगायाव फैयाखै।
दा जेनेबा आगर एरनायनि बेलायाव बर' आइजोफोरखौ गोबां आखा फाखा नुनाय मोनो। दा आगरफोरनि बेफोरबायदिखौ नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
ओ दख'नायाव बेफोरबायदिनो आगर गुबैफोरनि बा नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों दे।
औ ओ जोंनि बर'नि दख'ना होनोब्ला आगर गुबै आरो ओ दिंखिया बिबार बिलाइनि बिबारबो बानायो। आरो थाइगिर बिबारनिबो ओ बानायो। आरो गोबां रोखोम बिबारनि बानायो आं मुं खौ मिथियो आरो
औ
हेलौ खोनादों ना?
खोनादों।
दे बुंनाय
ओ ओ गोदोहाय ओ गोदोनि आइजो फोराहाय बेफोरबायदि मालाय हानाय दख'ना औ मालाय हारि बानायनाय ड्रेसखौ गानामोन गावनो दानानै गावनो बानायनानै गानोमोन दानियासो गुबुन हारि बानायनायफोरखौ खायफा खायफाखौ खौ गान्नाय नुयो।
औ
गोदोनि आइजोफोरा माने गावनो दायो गावनो लुयो आरो गावनो गानोमोन मोन आरो औ
दे नोंथां माने समाबो एसे गोबाव जाबाय ओमफ्राय उननि समफोराव माने जोङो बेनि बागै मोजाङै रायलायबावसिगोन
औ औ थारैनो नोंथां
औ दे गोजोनथों
औ गोजोन्थों